अ खोनादों नोंथां बुंलाय
औ आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों दिनै बर' फ्रा दानाय लुनायखौ लानानै आरो बोरैहाय संसार जायो? आरो बोरै दानाय लुनाया जोंनि थाखाय मानो गोनां बेफोरनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन?
औ औ औ औ औ सावरायजागोन नोंथां। नोंथाङा जा बुंदों जेनेबा दानाय लुनाय आरो ना दानाय लुनायाथ' बर'फोरनि मोनसे बाहागोखा गुबै बाहागो जों बर'फोरनि आगोलनिफ्रायनो जोंनिया बेयो जोंनि जेनेबा खामानि होननाबो बुंना लाजायो आरो जोंनिनो बे होनना बुंना लाजायो आरोना जेनेबाखि दानाय लुनाय होनोब्ला जोंनिया बर' आइजोफोरा जेनेबा बांसिनै सि दानायखौ नुनो मोनो आरोना औ बेबायदिनो जेनेबा माबोरैहाय दायो होनोब्ला जेनेबा जोङो खुनदुंखौ हाथाय बाजारफोरनि जेनेबा खुनदुं बायना लाबोनानै न'आव लाबोनानै बेखौ जोङो माइ माइरंजों माथानि खुनदुंबा माइरंजों रुग्रोना लानांगौ आरो ना औ बेबायदिनो बे खुनदुंखौ जोङो मार होग्रोना लानाय होनना बुङो आरोना बे खुनदुंखौ ओ जेनेबा बिदिनो जोङो खुनदुंखौ थनग्रोनानै जेनेबा लांगोना एबा लामाफोराव जेनेबा जों बेखौ सोंग्रोना लायो आरोना बेखौ जोङो थन ग्रोना लायो बेनि उनाव जोङो हिसानाव जेनेबा दाहैयो आरोना। ओ-हिसानाव जेनेबा जों बेखौ गामसा बानायना। दाजायो जेनेबा जों बेखौ दखना बानायनाबो दाजायो। आरो जेनेबा जों बेखौ आरनाइ जेनेबा जोंनि बर हारिनि सिनायथि आर नायखौबो दाजायो आरोना औ बेबायदिनो। गुबुन गुबुन ओ-सि जोमबो दाजाबावो जेनेबा असमियाफोरनि बिहु खान जायजों बिसोरनिबो बेयो मान गोनां आरोना। बेखौबो जेनेबा ओ-दाजायो आरो ना औ बेबायदिनो ओ-जेनेबा जों बर आइजोफोरा आगोलनिफ्रायनो नखर नखरनो सि दाग्राया। थाखायो आरोना जेनेबा आगोलनिफ्रायनो जों बर आइ। आजोफोरा गावबा गाव ओ-नआव सि दायै दायै ओ जेनेबा गाव। गाव सानफ्रोमबोनि गाननाय फोसाबखौ दिहुन्ना लायो आरो ना। बेबायदिनो गावबा गाव औ गावबा गाव हौवाफोरनि थाखायबाबो। बेबायदिनो जेनेबा नखर नखर हिनजावफोरा। ओ-दौवाफोरनि थाखाय गामसा ओ-जेनेबा बे खौ दानानै हौवाफोरनो होयो आरोना।
नोंंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथोजों जेनेबा बरफ्रा जोङो गावनि। गानग्रा आदार गाव गायनि गानग्रा दखना गामसाखौ जेरै गावनो। दानानै लायो नंगा होना नोंथां थिख बिदिनो अ-अ आथिखालाव। जोंनि साइडआवहाय जोङो गोबां खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों मानोना। दानाय दानाय लुनाया जोंनि आथिखालाव खमायलांनायखौ जों नुबाय गोबां गोबां मानसि। यानो दिनै बाजारफोराव मोननायखौसो दिनै। गाननायखौ जों नुनो मोनदों मानोना जोङो जोंनि। गाननायखौ जुदि जों गुबुननि आखाइायाव हगारनाय होयोब्ला जोंनि दानाय लुनाय जुदि गुबुननि आखाइायाव हखारनानै होयोबा बे जोंनि थाखाय। जोबोद ओ-दुखुनि बाथ्रा मानोना जोङो गाव गायनि। दानाय लुनायखौ जोंङो गुबुननि आखाइायाव हैबोला जोंनि बेफार फालांगिफोराबो जोंहा। खमायलांगोन जोंनि रांखान्थिया गुबुननि आखायाव थांजोबगोन आरो। बेखायनो जों आइजोफोराबो जेनेबा बेखौ सांग्रांथि लानाया। मोजां होननानै आं सानो आरो जायनि थाखाय जों दिनै कलकाता। फोरनिफ्राय वेस्ट बेंगलनि। जेरै गाननाय जोंनि दखनाफोरखौ जेनेबा बांगालफोरासो जुदि दिनै दायोब्ला बरफो फोरा जुदि साल खुन्थाखौनो जुदि गैलाब्ला। दायाब्ला गाव गायनि दानाय आदारखौ जे गां ओम दखना गांसेनि दामानो दिनै फसिस हाजार त्रिस हाजारनि। मा दङ बे दखनायाव नङा हबा जेराव बेयाव सनाबो सारलानाय गैया जेराव बेयाव तामाबो सारला गैया मनि थाखाय इमान दाम जेनेबा बे दखनाया अब्लाथ जोंनि रांखथि। थ खहा जादों ना नङा होमबा जेरै गांसे दखनानि। दामानो जुदि त्रिस हाजार पयथ्रिस हाजार पन्सास हाजारसिम दङो जेनेबा। होनबा मा दङ बे जेराव बियो दुइस थाखानि जेराव बियो मा होनना बुंगोन बियो सेरसेनिबो। बेयाव खुन्दु जाया जेनेबा नङा होमबा मा हिसाबाव जेनेबा बियो। साथि हाजार पन्सास हाजार मा हसेाबाव दाम जागोन जेनबा नङा होनोमा। जेराव बेयाव खुन्दुंखौ हिसाबखौ जोङो सुयोब्ला बेयाव देर किलबो खुन्दुंनि ना जाया जेनेबा बेयाव नङा होमबा मानि थाखाय जेनेबा जोंनि दखनाया एसेबां। बेसेन गोसा जादों अब्लााथ जोंनि रांखान्थि हालोदा। थ जोबोर गाहायाव थांगोन ना नङा होमबा गांसे दखनाखौनो जुदि नोङो त्रिस हाजार। पयथ्रिस हाजार होना जुदि नों बायोब्ला। नङा होमबा जोंनि इकनमिकआ जोबोर गाहायाव थांगोन आरो बेखौ जुदि जोंनि मानसियानो जुदि बानायनायबोब्ला जोंनि मानसियानो जुदि दानायोमब्ला अब्ला नोंथाङा जोंनि फैसाया जोंनि हारिनि आखायावनो थागौमोन नङा होमबा। आरो बेखौ जाय जिखौ दादों आरो जायनि बेखार जाय आइजो बा हौवाफोरा जोङो। बिसोरजोंबो उइभिं सेन्टाराव थांनानै बिसोरबो खामानि मावनानै जनो हानानै बिसोर नखरबिदिनो सालायांनो हागौ आरो नङा हबा दिनै गुबुन हारियासो जुदि जोंनि गाननाय दानाय लुनायखौ जुदि आखायाव लायोब्ला जोंनि हारिया सिनायथिया बहा थागोन नङा होमबा जोंदि गावनि आखाइ आखाइजोंनो दायोमोन साल खुन्थाथ' जों नागिरनानै मोनला दिनैनि दिनाव नङा होमबा नोंथां जोंनि गामि ओनसोलावथ' दिनै साल खुन्था गंसेबो नागिरनानै मोननाय नंला नोङो अब्ला गोमालांजो नो हमबाय बेफोर कालसारखौबो जों ला खिनो हाबासो जोङो दानाय-लुनायावबो जोङो बर' हारिखौ जौगाहोनो हागोन। जेरै जोंनि आर'ननाबो दिनै मुलुगावनो सिनायथि जाबाय नङा होमबा? जि आइटेक मोनबाय जायखौ नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव जि आइटेकबो होबाय नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
इन्डेक्सआव हाबबाय दिनै बुहुम दरबारावबो दिनै ओ गोबां मानसियानो जेनेबा रेसपेक्ट होयोब्ला सोर खौबा खनमान जासियोब्ला आर'नाइखौ जों गानहोनाय जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो जोंनि दानाय-लुनायखौ जों हमथानानै लाखिनांगोन अब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे खोथाखौ सोंनो
औ औ सों
जुदि जोङो जोंनि हारि मु दानाय-लुनायखौ जोङो गावगायनि आखायावनो लाखिनोब्ला अब्ला जोङो बोरै खालामनांगोन नोंथाङा आंनो एसे
औ औ औ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जेनेबा आगोल आरो आथिखालनि ओ आथिखालाव जेनेबा जोङो सि दानायखौ जोबोद खमैनो नुनो मोनो आरो ना। ओ जेनेबााखि जों बर'फोरा जेनेबा बे सि दानाय खौ आोलनि बायदिहाय बि बारा बाहायनायखौ जों नुनो मोनला जेनेबा आथिलाव जोबोद ओरैनो बेबायदि जेनेबा मेसिन ओंखारबाय सि दाग्रा नंगौना नोंथां औ बेबायदिनो। जेनेबा आखायजों बारा दाला दानिया ओ‌ जेनेबा मेसिं दोनो दानाय दख'ना बांसिन ओंखार नायखौ जों नुनो आरोना ओ बेबादिनो जेनेबा जोंनिफ्रायनो सोलोंलांनानै जोंनिफ्रायनो नुनानै माने जोंनि गाननाय फोसाबखौ दखनाखौनो गुबुन हारिया नुनानै मान बेखौ सोलोंनानै गावसोरो माने गाव गावबा गावनिनि बिजनेस महरै। जोंनि गानननाय फोसाबखौ बाहायनो हमदों आरोना बिजनेस खालामनो हमदों। ओ बेबायदिनो जेनेबा बा गुबुनखौ जायगा होआलासे गावबा-गावनो जेनेबा जों बर' हारिनि सुबुं। फोरानो जेनेबा जोंथ' जोंनिनो हारिनि फोसाब नालाय बोय जोंनि आरफोरानो नैबेबेखौ। खौ बांसिनै बाहायोब्ला एबा बांसिनै बानायोबब्ला साबसिन जागोन आरोोना नोंथां। आरो बेबायदि दिनो आगोलथ' जोङो बांसिनै आखाइजोंनो सि दानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना। ओ दानियाथ' जों बिदिखौबो नुनो मोनला जेनेबा जों आगोलो खलखुसि होनो जाय जोङो जेखौ जोङो ओ बेफोरबायदियाव जोङो माने आखायजोंनो दानाय जेनेबा हौवा-हिनजाव बेनि फारागथि गैया हौवायाबो दानो हायो हिनजावसायाबो दानो हायो बेबायदि। खौ जों नुयोमोन बाथ आथिख आथिखालाव दानिया ओ जेनेबा जोङो ओ जे जेराव जोङो जेनेबा सि दानायखौ नुनो मोनो। मोनो बेफोराव बांसिनै ओ आखाइजों दानाय नङा मेसिनजों दानायखौसो नुनो मोनो आरोना बेबायदिनो ओ जेनेबा जों हौवा हिन्जाव फारागथि लायालासे नो बयबो ओ एखेलेगेनो समानै ज' जानानै जेनेबा जोंनि हारिनि फोसाबखौ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरानो ओ दानानै जेनेबा जोंनि सिनायथिखौ लाखियोबा मोजां जागोन आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो थारैनो जोङो जोंनि दानाय लुनायाथ' जों जुदि गामसा गानो बर'फोरा नंङा होमबा गामसा गानो जेनेबा आर'नाइ फालि लायो जोंङो बहाबा जोंनि कालसार हारिमु जुदि प्रग्राम बा मिथिं दावथिंफोरावबो जोंङो जोंनि दख'ना फा-फास्रानि फालि नङा होमबा? बिदिनो जोङो दख'ना गोमो दख'ना थग्रं होनना बुङो जायखौ नङा होमबा? जायखौ न'आव थानाय बा गामियाव थानाय मानसिफोरा थग्रंखौ आग्लानि बोराय-बुरैफोरा द' आग्रानि बुरिफोरा द' थख्रंखौ गानो नंङा होमबा? दिनैबो जोंनि आइमोनाबो जेरै थग्रंखौ गानो आरो आइमोना मालाबाबो बि सोर लांगा दख'नाखौ गाननो रोंला मानोना बिसोरनि बे माने बैसोनि जुरिया माबाया थांबाय आरो बिसोर दिनै इसोरो लांगा दंख' नाखौनो गानफेरबोदिया जिबनाव बिसोर दायो थग्रं दख'नाखौनो गाननानै बिदिनो दिनैसिमबो ओ सोलिनानै दङ आरो। आथिखालावथ' जोङो जोंनि मानसिफोरा दाला जेथिया जोङो बाजारावसो दिनै बायोमोन गोदोथ' जोङो उन्दै समाव नुयोमोन आइमोना खस्थ'यै जेनबा बिब' फोरा दाबोनायखौ जों नुयोमोन आरो। गावगायनाय दख'नाखौ फालियो लोगोसे बे दिंखिया बिबार ओ हा-हाजो आगर हाजो आगर बेफोरो आर'नायाव बेरखां होनायखौ जों गोबां नुयोमोन आरो ओं दाथ' आथिखालाव जोङो साल खुन्था खौनो नुला जेहेतु जों बोरैहाय जोङो जोंनि कालसार दानाय-लुनायखौ जों लाखिबावनो हा गोन बेखौ जों जोबोद साननो गोनां जानानै फैदों आरो एज ए जाथि हिसाबै आरो। दिनैनि मानसि गोरलैयैनो मोननायखौ सह'जैनो गासै खामानिखौ जाजानायखौनो हास्थायो। नंङा होमबा नोंथां अब्ला जोङो जों मानसि हिसाबै जोङो गासै खामानिखौनो जोङो दानाय-लुनायखौबो जोङो लांफानांगोन नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
बेफोरनो जोंनि थाखाय गोबां बिहोमा होयो दिनै जुदि बिजनेस दानानै जि दाना फानोब्लाथ' नों गोबां रां आरजिनो हायो। नंङा होमबा नोंथां जायखौ नोङो न खर संथानायजों लोगोसे गावगायनि ओ न'खरनि लोगोसे गावगायनि गथ'-गथायनिबो नोङो रां नांगौ समाव होनो हायो नंङा होमबा बे आखाइ कालसार दानाय लुनायखौ जोङो गावबो बाहायनांगोन आरो।
औ। औ औ औ औ नंगौ नोंथां औ औ दे नोंथां दे गोजोन्थों नोंथां औ।